हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामगासिनो।
आं दासान्दि दंथ'यो ओरैनो
औ ओमफ्राय औ जोंहा एसे सावरायलायनोसै बैसागोनि बा बैसागो बोथोरनिनो एसे सावरायनोसै आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ दे होमबा नोंथाङा एसे बुंग्रोदो बैसागोनि सोमोन्दै एसे
औ बैसागु होनबाथ' जोंहा गिबियावनो गिबि बैसागुआनो माने मोसौ मोसौखौसो फालियो माबाग्रोनाय जायोथ' गिबियायनो मोसौखौ थुगैग्रोननाय जायो जेब्ला बैसागु बैसागुनि सिगाङाव दमासि
नंगौ
गस सिगाङावहाय दमासि दमासि खालि मोसौ थुखैनाय जायो आरो गिबियावनो बेनि उनावहाय सेथि सानखालिथ' आरो गासिबो न'खराव माने बेफोरबायदि फुजाफोर होनाय जायो आरो बैसागुनि मुङाव गोदान बोसोर हिसाबै
औ
बेनिफ्रायनो बैसागुआ जागायलाङो आरो
नंगौ
जाहायनो बैसागुआ जागायलाङो
नोंगौ औ बिदिनो बैसाग गोया जोंहाबो बर'फोरनि गुबै फोरबो ु जायखौ जोङो रंजायो जेन बा बैसागो होनब्लानो बा बै बोथोरा सफैगोननि सिगांनो जों बयनिबो गोसोआव सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बा बैसो जानाय बोराय बुरै बयनावबो गोसो मोसौआव मोनसे रंजानाय फैयोना बै बै बोथोरा सफैगोन सफैगोन जायोब्ला माने सिगां सफैगोननि सिगाङावहा
अ औ
बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै जेरै सेवै पस्टारनि जोबथा सान बा जायखौ जोङो संक्रान्ति बेै खालिनो जोङो मोसौ थुखैनाय मोसौ मानो मानि जों मोसौखौ थुखैनाय बायदिसिना हाबाफोरखौ ओ मावो आरो फालियो उम थिग बे थे बेबायदिनो ओमफ्राय औ नोंथांमोन ओ आं नोंनाव मोनसे सोंनो नागिरदों ओ कुइसन जेनेबा बै बैसागोआव ओ बै संखान्थि पुज दाननि जोबथा दान मोसौ बैसागो ओ बे बिखालि ओमफ्राय आरो से बैसागोखालि जे जोङो ओ लामानि दरख खङाव जि जुजाय आरो ओ एमाव ओ दालाइसे आरो जुजाय सावनाय नुयो बिनि ओंथिखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ- औ आंथ' मिनथिगौ मानेब आं जों माने दा बेफोर जानो हागौ नाथाय जोंनि जा बेफोरबायदि फालिनाय नुनो मोना आरो
औ नाथाय औ बियो दङ' आरो गोदोनिफ्रायनो बियो फालियो गोबाङावनो फालियो बे
औ औ
आंबो बिनि माने आ- गुबै जाहोन एबा ओंथिखौ माने मिनथिया। आरो मिनथि थयाखै औ ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंहा से बैसागोआव आरो मानसि बैसागो जाहैबाय। उम बायदिस जोंहा गावबागाव ओ-न'आव साफा खालामस्रां स्रां खालामनानै ओ- थानसालियाव जों आर'ज गाबो बोसोर गोद दाननि मुङाव जाहाथे बे बोसोर फैनो ओ-फैबाय थानाय बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां। थाङो बिनि सायाव ओ-आर'ज। आर'जखो ओं इसोरनाव आर'ज गाबो।
औ नोंगौ
ओमफाय ओ- जों गिदिर ओ- उन्दैया गेदेरफोरनाव बोर लायो उम गेदेरफ्रा उन्दै फोरनो बोर होयो। थिग बेबायदिनो बैसागो बोथस ओ से बैसागोआबो जोबनानै थाङो उम
औ
बेबायदिनो जोङो।
औ बेनिनो ओ-गिबि सान ओ-जायखौ जों मोसौ। मोसौ थुखैनाय होनो ओ-बेखौ। माबाफोर माबाफोर दङ नामा? जायखौ जों मोसौखौ थुखैयो आरो। मानि थाखाय ओरैनो थु खैनाय जायो।
औ माने जोङो ओ आह आ गुबैयै आबाद मावग्रा हारि नालाय ओ ओमफ्राय जोङो बै ओ जोङो जे दैज्लां बोथोराव बा ओ मेसें बोथोराव ओ माइ गायनाय बा जिखि जाया मैगं थायगं बा आबाद मावनाय समा जोङो मोसौखौ बाहायो बा मोसौखो मोसौखौ जोङो हालेवनायाव बाहायो। ओं ओं थिग बैनि थाखायनो जोङो ओ माने जोंनो बियो ओ हेफाजाब होयो। खामानि मावो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ नुदो। गोबां दुखु खस्थ' जों मोसौफोरखौ होयो।
औ औ
हालेवहोनानै थिग बेनि थाखायनो जोङो ओम माने मोसौखौ मान होनानै। बै बैसागु समाव जोङो। ओ सिबियो आरो बेखौ मोसौखौ मा माइनाव माइनाव महरै न'खरनि ओ औ जों फायो सिबियानो जों बेखौ दोथु होयो बा मा बिबार माला गानहोयो। फाय लोगोसे जोङो। हालदै हालदै गोथांखौ देनानै फोथा होयो ओमफ्राय बिदिनो सोरबाया खायफाया सारायनि साराय खिथुनि हांगार बा जिगाब सावनानै हां गार बानायनानै बेखौ थाव गुबैजों फोननानै फोथा फोनना होयो आरो मोसौनाव औ
बेनि ओ गिबि सान जो जायखौ जोङो बैसागुनि सेथि सान होनो बेवहायथ' जों गासिबो गेदेर उन्दै बेखालिनो मान लानाय जायो आरो गेदेरा उन्दैखौ गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय
उम नंगौ
बेखालिनिफ्रायनो बैसागुआ जागायो आरो जोंना ओमफाय नैथि साननि फ्राय जोङो रंजानाय एबा बैसागु मागिनाय बेखौ लानाय जायो आ रोना
औ नंगौ नंगौ
थि साननिफ्राय ओ बे बैसागु मागिनायखौ बेसे सानसिमहालागै ओरैनो मागिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागोखौ गुबैयै जों सप्ता मोनसे नि गेजेरावनो फोजोबो आरो आ जों माने बां जायखौ जोङो माने माने रंजानानै बा एसे बैसागो बोथो थोरनि ओ मुङावहा लोंनाय जानाय बेफोरखौ जोङो सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो फोजोबनायखौ नुयो आरो बिनि उनावहाय जोङो गावबा गाव खामानियाव नांफिनबाय आरो बिनि उनावनो जोंहा ओम बिथिं आबादनि थाखायबो जों एसे खामानि मावनांगौ दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायनि थाखाय लाहार फाहार बा खोथिया फोनायनि लाहार फाहार खालामनांगौ जायो नालाय ओम सप्ता मोनसेनि गेजेराव फोजोबनानै जोङो गावबा गाव खामानियाव उम नांफि बिनो आरो नोंथां मोननिथिंबो बिदिनो ना
बेबायदिनो जोंनिजाबो बिदिनो ओंखारलायो ज' ज' बैसागु मागिनो उन्दै गेदेर गासिबो
ओमफाय ओ औ होनलाय।
बैसागु बैसागु बोथोरा बोसोराव खनसेल'सो फैयो नालाय गासिबो दुखुजारला गासैबो दोनथ'लायनानै ओंखारलायो आरो बयजोंबो ज' ज'नो।
औ थिग थिग बेबायदिनो बै मोसालायनाय बा न'खर न'खर हाबनो थांनानै रंजा जानायनि गेजेरजोंनो जोङो माने बोसोरसेयाव जों सोरनिबा न'खरफोराव जों खनसेबो थांफ्लाङा। बा थांनो गोनां जाया बा थाङा थिग माने बेबाय बै मोसानायनि बा रंजानायनि न'खर न'खर हाबनायनि गेजेरजोंनो जों बयनिबो न'खराव हाबनो मोनो बा नुहैयो। लोगो मोनलायनाय बेफोर जायो आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ।
बेैफोरनि गेजेरजों। बिदिनो जोंनि गेजेराव माने खौसेथियाबो बा अनलायनायाबो माने थाबाय थायो आरो ज' ज'यै। थानाय जानाय बा रंजानायनि गेजेरजोंनो
औ औ।
ओमफाय आथिखालाव नोंथां नोंथांमोननिथिं ओ बैस गोदोनि बैसागो आरो आथिखालाव आथिखालनि बैसागोजों माबाफोर सोलायनाय फैदों बा सोलायनाय नुदों नामा?
औ जोंनि जोंनि जाथ' बेफोरबायदि ओरै सोलायनाय एसेबां सोलायनाय गैया। माने गोदोनिफ फ्राय जेरैहाय मोसौफोरखौ थुखैयो गिबि ओ दमासि सानखालिनो बेफोरबायदिनो जोंनि जाबो बेफोरबायदिनो। थुखैयो आरो। आरो सेथि सानखालि जेरैहाय मान होलायो एबा बोर सारस्रि गेजेराव ओरैनो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गामियावबो जोंनि गामि एबा जोंनि ओनसोल लावबो बेफोरबायदिनो सोलियो ओ नै साननि ओमफ्राय जेरैहाय बैसागु मागिनाय रंजानाय बेफोरबायदिनो जोंनि जाबै एखे रोखोमैनो ओंखारलायो ज' ज' दासिम ओरैहाय सोलायनाय नुनो मोना आरो नुनो मोनथ'वाखै जेरैहाय रंजायो खाम सिफुं लानानै थिग बेफोरबायदिनो जोंनि जाबो ओ गोदो जेरै दाबो एरैनो नुनो मोनो आरो इसेबां सोलायनाय नुनो मोनाखै। औ नों नोंथांमोननि जाबो बेफोरबायदिनोबा?
औ जोंनिथिंबो ओ फ्राय बिदिनो थेवबो एसे एनै जों सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोथारनि जेनेबा दानि जों ओ एसे सोलायफैदों। जों बुं थाङोबा सिगां जोङो गोबाव सम समसिम फालियोमोन ओ जेरै बैसागुखौ जोङो दानसे सिमालाय बैसागो दनस दानखौ फुल माने आबुं माने दानसेखौ फालिजोबोमोन रंजायै जायै लोङै मा धानसिग थायोमोन आरो बेफोरो आथिखालाव बिआ
औ औ
जोङो बै मोसौ ओम मोसौनि जा मोसौ खौ खानाय दुरुं बेफोर दुरुंखौ जोङो ओ बैसागो बेजो संक्रान्थि एबा मोसौ बैसागो जागोननि सि साननै सानथाम आगोलाव आ बिनि थाखाय मफाय जोङो फाथो फाथोजों दुरुं सानाय नुयोमोन माने गावनो सानानै दुरुं गोदान होयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बैफोर दुरुं सानाय खौ नुनो मोनला ओमफाय आथिखालाव बांसिन मानसियानो रोंलाबो बि दुरुंखौ बानायनो बेफोरो गैया जालांदों आरो मा माखासे जोंनि ओम हारिमुवा गैया जालांदों बा आखाइनि ओ हाबा
औ औ
ओम आखाइजों मावनाय माखासे गावनो सोरजिनाय सोरजिथय फोरा इस ओम गैया जालांबाय औ गोमालांनो हमबाय थिग बेबायदिनो लोगोसे जों आरो ओ स्टेजाव जोङो बेबायदि बांद्राय ओ ओ फानसन बा बायदिसिना नाथाय आथिखालाव जोङो एसे साबना हामना ओ खालामनानै स्तेस लानानै फैबाय बिदिनो गथ' गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय ओ थुनलाइआरि बादायनाय बा बायदिसिना हारिमु बादायनाय लोगोसे ओम खेला बायदिसि बा बारनाय ओ खारनाय बायदिसिनाफोराव माने
औ
उन इयुनाव जाहाथे मोजां जौगानानै बियो बिनि फारसेनो माने गावखौ ओ दैदेन दैदेनलांनो हायो बैजोंनो ओ गेलेनाय हारिमुनि गेजेरजोंनो थाखाय थुलुंगा होनो हाबाफारिखौ लानानै खुंनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव